औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों दा?
खोनादों मा खालामदों नोंथाङा दा?
आङो दोङो ओरैनो जिरायनानै नोंथाङा?
आंबो दङ' ओरैनो
औ औ औ ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां आङो हस्टेलावसो थायो नालाय जोंनि ओंखाम होनाय समा जाथ'आ
औ दा अब्ला आं नोंथांनो फ फन खालामनायनि गुबै जानो जाबाय जों एसे सोलोंथाइनि सायाव
औ औ औ औ औ नोंथाङा दा अबे आयदायाव फरायदों जेनेबा? बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङां?
आंथ' दा बिदिनो ओरैनो माने जोंना जेनेरेल आयदा होननायबो मोन थायोना बेवहायनो आं फरायगासिनो दङ आरो फरायनो माने आंनिया जोब जोब्बाय आरो ना
औ औ बिगि बिगियान बिगियान आयदा बिदायाव ना ओरैनो
आङो माबायाव मा होनगोन बेखौ आर्टसआव
औ आरटस आव औ औ औ
दा सोलोंथाइ होनो अब्ला नोंथां जेनेबा जोंनि जिउआव बा सोलों थाइआ नांगौ ना नाङा जिउ दालांनायाव मा बायदि सोलोंथाइ फिथाइनि गोनांथि जायो बेनि बागै
आंनि आंनि साननाय बायदिब्ला सोलोंथाइयानो जोंनि बे जिउ जिउ खुंनायाव जोबोद मोनसे जोबोद गोनांथि बाहागो आरो ना जायनि जाय औ जोबो जोबोद गोदो बि मा होलांनो आरो ना जाय जों जाय सासे सुबुंखौ औ सासे सुबुंखौ गोबां बिथिंनिफ्रायबो दावगानाय याव‌ हेफा हेफाजाब होयो आरोना बेसाद औ नोंथाङा मा सानो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ आंबो दा नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोर बायदिनो खि जोंनि जिउआव बा जों साक्सेस जालांनो बा जों उम मा होनो जाफुंसार जानो बा जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथिथार जों सोलोंथाइ नङाबानो जों जेरावबो बा दावबायनाय बा बहाबा अफिसफोराव बा मावख'फोराव थांनायाव जोंहा जोबोद खस्थ' जायो।
औ मोनसे सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरै मोन। ओ जोंनि सिंनिफ्राय मोनसे गोहो फैया आरोना जेनेबा बायदि रायलायगोन बोरै रायलायगोन‌ बिदि रायलायबा बोरै जागोन‌ बे बिदि मोनसे गावनियाव सोंनाय फैयो आरोना नोंथां
औ दा जों जेबोखौनो फरायनो रोङाबा बा जोंनि जा सोलोंथायानो गैयाबा
दा लिरनो दा लिरनोनो रोङाबा फरायनोनो रोङाबा
दा लिरनायाबोथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार जों बहाबाफोर मानिबा फोर सहिबा लिरनायनि नामनि माबाफोर नांगौ जायोब्ला जों बेफोरखौबो होनो हाया जाहैयो।
औ औ नोंथां
बे सोलोंथाइ गोनांनि गेजेराव दा जेनेबा जों हारसिं खि जोंहा सोलोंथाइ गैया जों लिरनोनो रोङाबा निजा गावखौनो गाव
गावनिनो सिनायथि गैया बायदि जाहैयो आरोना जे गावनि मुङैनो मोनसे सिगनेसार बोहोनो हाया
सोलोंथाइ गैयाबा बेफोर बायदि जायो आरो
औ औ औ
गोजान जायगाबो जों दावबायनो हाया जायोखि जों राव
औ दा जेरै बायदि जोंनि जायगायावथ' जोंनि गुबै बर'आनो सोलियो दा जेरै जोंनि बर'लेण्ड बर'लेण्ड बा बि टि सि ओनोलनि बाहेरायाव थाङोब्ला बे बर' रावा सोलिया बे बर' राव सोलियैनि थाखाय जोङो। गोबां रावनि रोंनां ग्रोनांगौ जायो जेरै बायदि जोंनि दा जोंनि दा हादराव गुबैयै हिन्दी आरो इंलिस बांसिन इंलिसानो बांसिन सोलियो बे हिन्दी रावाथ' जोंनि नर्थ इस्टनि गोबां जायगायावनो सोलिनो थाङा हिन्दी रावा जेरै बायदि। मनिपुरफोराव थांबाथाय जोङो हिन्दीखौ रायलायनाय सोर सार रायलायनाय खोनानो मोना। जेराव जों इंलिसनि थाखाय गुबुन गोनांथि स' जों इंलिस रोंनो थाखाय ओ सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथि आरो ना नोंथां।
जे जों सोलोंथाइ होनो जेब्ला दा जोंनो दा नोंथाङा मा सानोखि जों इंराजि राव बा बर' रावखौ माबायदि जेनेबा जोंनो गोनां। नौ ना ना नंगौ ना नङा बे जोंनि सोलिफु
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ल ना बुङो जों दा बर' राव आरो इंराजि राव मोननैबो जोबोद गोनांथि आरोना इं इंराजि रावखौ बुंनो थांङोबा जोङो जोंनि हादोरमायैनो नायनो थाङोब्ला इंराजि रावा गोनांथि जाय जाय रावा गासिबो जेनेबा मोनसे कमन लें कमन राव हिसाबै रायलायनाय जायो इंलिस लोगोसेनो बे जोंनि बे बर' रावा जों बर' रावाबो जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जों सासे बर' जों सासे बर' सुबुं आरोना। स' जों बर' सुबुंनो थाखाय जों बर' रावा जेबो गोनांथि जायखौ जों दावगालांनायाव जों गावनो हेफाजाब होनांगोन जाहाथे जोंबो गुबुन हारिनि सिङाव गादब जानानै थाया बेबायदि बिदिनो जोंबो बर' रावखौ बुंनो थाङोब्ला बर' रावजों फरायनाय सोलों थाय लानाय इंराजि रावजों सोलोंथाइ लांनाय मोननैबो एखेयानो समानानो होननानै सानो आरोना आं
औ नाथाय बे जोंनिया मा जायो खि जों बर' रावजों सोलोंथाइखौ लायोब्ला जों माने गोजौ थाखोआव बा जोङो माने ग्रेजुवेसन बेफोरबायदि थिंल'सो जों जेनेबा बेयावबोथ' जोंनिया बबा बबा आयदाया बर' रावजों थाहैया जाहैयो।
औ बेनोथ' जेरै दा नोंथां आङो जि थाखो सिम बर' रावजों फरायबाय बेनिफ्राय जिसे थाखोनिफ्राय आङो जोंनि बर' रावा सोलिया बेनि थाखाय आङो इंराजि फरायनो गोनां जाबाय नोंथां स' जों जुदि जोंनि बर' रावखौ लानानै जुदि जौ जौगानायाव जोङो सोलोंथाइ लानानै जुदि बर' राव जौगानायाव जोङो खामानि मावबोबाथाय जो बे बर' रावजोंनो जों जिसे आरो जिनै थाखोखौबो बर' रावजोंनो फरायनो हागोन दा आं जे आं जे दा डिग्रि खालाम ग्रेजुयेट खालाम्रेजु डिग्रि खालामबायदोंं बेखौबो जों बर' रावजोंनो खालामनो हागोन बेबायदिनो आरो दा नोंथां जायजों बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गानाय मोनसे देरहानाय जागोन आरो ना। दावगानाय
खाबुआ गैथ'वआ आरो ना
औ गैथ'आनो औ औ
कि इयुनफोराव जालांगोन आरो बेफोरखौ औ जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे खस्थ' मोना आरो एखि बर' आयदाजोंनो जोंबो फरायनो मोनो बेफोर गोग्गानाय खौ जोंबो लाहैनो हायो जाहाथे
दाथ' दाथ' जिसे आरो जिनै थाखोयाव जुदि नोंयो आरथस आयदाखौ लाना फरायो होमबा मानिया बर' रावजोंनो फरायनो हानाय खाबु फैबाय जानांगौ औ
बेबो माने गासैबो गासैबो आयदायावनो गैजोबा आरो
औ दा जोंनि बिगियान आरो कमार्स आयदायावथ' गैया औ औ औ।
नाथाय गुबुन हारियाथ' गावबागाव गावबागाव दंखायो जेरै एसामिसफोरखौनो बुङोब्ला अब्ला मालाय बिसोरो गावसिनि रावजोंनो फरायनो मोनो नालाय। बिसोरो आरो खस्थ' जाहैयो आरो जौ
औ दा जेरै जोङो जि थाखोसिम बर‌' रावजों फरायबोबाय। बर‌‌' गासिबो गासिबो बाथ्राखौनो बर'जों लिरबोबाय, बर'जों फरायबोबाय खिनोथो हरखाबैनो जिसे थाखोआव जों इंला इंलि इंराजि सोलायनानै होबाय। स जोङो बरनिफ्राय इंराजि थांनायाव जोबोद खस्थ' जायो आरोना, हेंथा होयो आरोना नोंथां। जाहाथे बे हेंथाया इयुनाव ओ मोजाङै ओ मोजां जालाङो ओ था हैया गैया जाहैयो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय आरोना नोंथां।
दा जेरै इंराजि रावखौबो जों इंराजि राव नोङाबानो जों जामबुं बा मबाइलफोरखौ जों बाहायनो हाया जाहैयो। आरो दा जों बर'बाबो बर'वाव जो खस्थ' मोनो खायफा सुबुंफोरा जायबा इंराजि रावजों फरायबोदों बिसोरबो खस्थ' मोनो आरो।
औ औ।
दा सोलोंथाइ बुङोबाथ' नोंथांमोननि ओनसोलाव जे सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा माबायदि रोखोमनि बा बेसेबां सोलोंथाइ लानाया बांसिन ना सोलोंथाइ लायैया बांसिन दङ?
जोंनि ओनसोलावथ' बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो सोलोंथाइ लानाय। खिन्थु ओ नाथ थायना, जोंनि गामि ओनसोलाव मा जायो सोलोंथाइखौ गोबां जाय जाय जायनि न'खराव एसे ओ न'खरनि न'खरनि पेरेन्टसनि साननायफोरा एसे से जौगानाय। बिसोरो बि गावनि ग थ' गथायखौ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय न'निफ्रायबो गोजानाव दोनहरो। नाथाय खायसे खायसे ओरै ओ बेकवार्ड थरा फे इदि जायोना जाय न'खराव बेफोरो अलि गोरिब न ओ जाय फैसानि गोबां हेंथा जायो बिथांमोना ओ ग्रेजुवेसनसिम खालामनानै जेसेबां बां खिनिखौ हायो बेखिनिखौ फरायनानै थायो आरो नोंथां। एसेबां सोलोंथाइनि बिथिङाव एसांबो ओ उन जानानै गैया आरोना नोंथां। गासिबो औ औ गासिबो सोलोंथाइ गोनाङानो होननानै बुंजायो नोंथां।
दा जोंनिया सोलोंथाइ बुंबाथाय बांसिनानो जोंनिया बोरै डिग्रिखौ बोरै बा ग्रेजुवेसनखौ जों बोरै पास खालामनो हागोन बेखौल' जेनेबा जोंनि सुबुं फोरा बा जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन नुनो मोनो आरोखि जोंनिया माने खि जों बे लाइनाव फरायहैगोन बा बिदि जों बेखौ फरायबा बिदि जाहैगोन बेफोरबायदि आयदाया गैस्ला
औ गैस्लाबा, दा जेरै नोंथां आङो नै ओ जोंनि बे एग्रिकालसारनि सिङाव थानाय फिसारिनि बागै फरायदों। बे आयदाखौ आङो आयदानि बा गै आङो जेबो मिथियामोन नोंथां। बेहाय फैनानैसो मिथिदों दि एग्रिकालसारनि सिङावबो जों नानि बागैबो फरायबावनो हायो। दा नै आं जि फरायसालिमायाव फरायदोंना नों थां बे फरायसालिमायाव गासै साथामल' बर दोङो। साननानै नाय होमबा नोंथां जेबो नो मिन्थिया रावबो।
मिथियाथ' आरो दा जोंनियाव बेफोरखौ आयदा होग्राबो
औ आंनि साननाय बायदिब्लाना मोनसे - मोनसे ओ ओनसोल लानानै बिबायदि ओंखारनांगौ। जे जाय नोंखौ ओ‌‌ माबायदि फरायबा बोरै थाङो बेखौ फरायबा बोरै बै माबोरै जागोन बैजों थांबा नों बैजों जोंनि। बे मोनसे नोंनि लाइखौ सिकिर खालामनो थाखाय बोरै मोनसे थांनो हागोन बेखौ सिखायनो थाखाय। फाय सुबुं ओंखारनांगौ आरो ना नोंथां जाय रोंगौथि गोनां नों बिथांमोना।
नाथाय जोंनियाव बेफोर गि गैया गैयिनि थाखायनो जोंनिया। थालाङो।
औ आरो लोगोसेनो औ। आरो लोगोसेनो बे न'खर न'खरनि न'खराव जे न'खरनि बाय बाहागि। सोरबा मिथिनाय दंब्ला जेन खोन्थानांगौ जे बिदि खालामबा बिदि जायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव। बिदिदि नोङो बिसानि खोन्थाबा बिसा जा। जौगालांगोन जोंहा सिं जालांगोन बिदि माने मेगन सालायनाय दं आरो। ना नोंथां।
बेफोर साननाया बेफोर साननायनि थाखायनोथ' जों दासिम। जोंबो सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगादोंबाबो।
जौगायो औ -औ -औ-।
फरायदोंबाबो फरायनो हादोंबाबो जोङो दे। जों लानो रोङाखिखि लामाखौ जों लानो रोङाखै। बे जोंनिया ग्रेजु ग्रेजुवेसन खालामना थाबाय बेनो जाबाय बे। बेफोरबायदि आरो जोंनिया आयदाबो होग्राबो गैया जोंनिया आरो। सोरनाबा खायफा खायफा खायफाना बिमा बिफायाबो जाम्बा।
औ जेनेबा ओ आगोलनि गोदोनि दिनाव। थ' जोंनि आइ आफामोनानो गोब। गोबाङानो सोलोंथाइ गैयिखौनो बुंजायो मानो होनोब्ला बिसोरो जि थाखोसिम फरायनाय सोरबा। सोरबा गु थाखोसिम। फरायनाय सोरबा जिनै थाखासिम फरायनाय बेबायदि फरायनानै बिसोर बे अबेनिफ्राय बेबायदि। जि गियानखौ मोनो।
दा जोंनियाव जेरै दा जों जेरै जौगानाय बिसिनि समावबो बे। बेफोरबायदि गिदिर गिदिर सोलोंथाइनि थाखाय आयदा होग्रा गैयामोन। बा हान्था मेलायावबो खस्थ' जायोमोन बिसोरनिया बेफोरबायदि आरो फरायसालि। जबो नांगौ बायदि गैयामोन आरोना।
औ औ नोंथां बेखिनियानो जाहैबाय आरो ना दिनै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दे होनबाना नोंथां औ -औ -नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय।